खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों मा खालामदों दायो नोंथाङा?
दायो जिरायनानै दंथ'यो-
अब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोनब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा जुदि हायोब्ला।
औ हायो नोंथां आं दायो फ्रियैनो दंथ'यो।
अ अब्ला। ओ आयदायानो जाहैबाय माने फरायसाफोरनि सायावहाय जागोन ना नोंथां?
औ हायो नोंथां जागोन।
जे ओ माने नोंथाङाथ' मिथिखायो जे सासे फरायसाया माने ओ फरायनांगौ खामानि दायो फरायसानि खामानिया।
औ
खोनादोंना?
ओ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ अ फरायसाफोरखौ आङो बुंनो सानो बा नोंथांनो फोरमायनो सानो आरो आरो सासे फरायसाया स्कुल बा बेफोरबायदि टिउसन लानानैल' ओ सोलोंथाइ लानानैल' ओ ओ जानाय नङा मानो होनोबा जोङो स्कुल कलेजावहाय थाङो ओ ओ थांलाल' जानाय नङा मानो होनोबा ओ जि मास्टारफोर बा फोरोंगिरिफोर फोरोंनायखौ जोङो स्कुलाव थांनानै गोसो होनानै जोङो खोनासंबासो गो सो होनानै जोङो सोलोंथाइ लाबासो जोङो इयुनावहाय गावनि साननाय बा गावनि थांखिखौ हो ओ जाफुंहोनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
औ एफोरबायदिनो खायफा खायफा ओ फराय ओ बेफोरबायदिनो खायफा खायफा ओ ओ फरायसाफोरा स्कुल कलेजाव थांनानै स्कुल कलेजयाव थांना थाङालासिनो बेलेगावहाय स्कुल कलेजाव थांनो होननानै गुबुन जायगायाव बेराय हैयो बा बेफोरबायदिनो थाङो बेफोरबायदि ओ उन्दैनिफ्रायनो जुदि ओ सोलोंथाइखौ मोजां लाबासो जोङो उन ओ जे दे-देरहै ब्ला जोङो साक्सेस जानायखौ जोङो नुनो। मोननिखायनो जोङों ओ सोलों थाइ लानोबा जोङो गोसो होनानै सोलोंथाइ लानांगौ जायो। उन्दै समावहाय औ जेरावहाय जोङो मोनसे सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मोनसे ओं बेखौ ओ साख्रि बा मा बिजनेसफोर मावनो हाया। जोंनो सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइनि गोनांथि थार आरो जोङो सोलोंथाइ लाबासो बेफोरबायदिनो बेफार फालांगियावबो जोङो ओ मावनो हायो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जेबो ओ बिथोनावनो दावबायनो हाया जायो।
औ नंगौ नोंथां औ
औ बेफोरबायदिनो आं बुंनो सानो जे ओ बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइ लानांगौ जायो आरो स्कुल कलेजनिल' सोलोंथाइ लाबा जाया गुबुन ओ गुबुन आयदानि सायावबो सोलोंथाइ लानांगौ जायो जेरै दा दङ जोंहा बादायारि ओ मुगायावहाय जेरै मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरबायदियावबो सोलोंथाइ लानो हायो। बा गेलेनायफोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि गेलेनानै आथिखालनि मुगायावहाय रांबा थाखा फैसा आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा फंनैसो फोरमायगोन नामा बिनि सायाव
जोंहा
औ
औ नंगौ मा होनो ओ माने फरायसाफोरखौ आङो आथिखालावहाय एसे गाज्रि लामाथिं थांनायखौबो आङो नुनो मोन्दों जे ओ खायसे फरायसाफोरा माने जौ लोंनाय आरो खायसे फरायसाफोरा बिदिनो बायक होरि लानानै ओ बायदिसिना जायगाफोरावहाय थांनानै बेराय बेरायहैनाय आरो खायसे फरायसाफोरा माने हिनजावनि थाखाय फाग्ला जायो माने बेफोरबायदिया गाज्रि आरो ना लोगोसे बिमा बिफानि थाखायबो गाज्रि आरो जोंनि समाजनि थाखायबो माने आरो लोगोसे जोंनि हादोरनि थाखायबो गाज्रि आरोना बेफोरो मानो होनोब्ला बेफोर बिराद गाज्रि खामानि बेनि थाखायनो आरो
औ
उम जुदि ओ जुदि माने बेफोरबादि फरायसाफोरखौ जोङो मोजां लामाथिं लांनोब्ला ओ जोङो
जोङो फरायसा फरायसालिफोरावबो माने जोङो फरायसाफोरखौ बुजायनो नांगोन जे बेफोरबायदि गाज्रि बेफोरबायदि लामाया गाज्रि होननानै लोगोसे बिमा बिफायाबो माने ओ दायथ'खौ लानो नांगोन आरो ना उम बेनिफ्राय ओ बिदिनो गामिनि गेदेर गेदेर जेनेबा एसे बुजिनो गोरों सुबुं बा लेखा गोरों सुबुं बिथां बिथांमोनाबो ओ फरायसाफोरखौ बुजायनो नांगोन आरो लोगोसे बिदिनो एसे गिदिर गिदिर सुबुंफोराबो माने ओनसोल ओनसोल थांनानै बे फरायसाफोरखौ माने मिथिंआवहाय
ओ मिटिं लानांगोन अब्लासो माने फरायसाफोरा बुजियो थिगोन आरोना जे बेफोरबादि लामाया गाज्रि होननानै ओ जुदि नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा
औ जोङो ओह सासे फोरोंगिरि जानोबाबो गाव उम गाव सोलोंथाइ लाग्रोनाया गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जों सासे कलेजनि प्रफेसार बा कलेजनि फोरोंगिरि जा जानोबो जोंनो गोबां सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि आरो जोङो बेफोरबायदिनो खायफा खायफाया ओ रां गैयिनि रां ओ रांनि प्रब्लेमनि थाखाय खायफा खायफाया बेफोरबायदि गावनि सिमांखौ बा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हायैबो थायो खायफाया आरो थाखा फैसा मोननानैबो बेफोरबायदि कलेज फरायनाय बा बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानायखौ गारनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
आ गोदोहायथ' बेफोरबायदि बांद्राय सोलोंथाइ लानायानो गैयामोन दानि मुगायावसो गोबां गोबां बादायारिफोर बादायलायनायखौ जोङो फरायनायनि सायावबो बादायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
ए खोब मोजांबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो गोदोनिफ्रायबो बा दा सि बादायारि खौ जोङो मोजांसिनबो साबसिन बा हामसिनबो जादों बुंनांगोन आरो
औ नंगौ
औ
ओमफ्राय सासे फरायसाया गियानखौ माने फरायसालियाव थां थांनानैल' मोननो हाया माने सोलोंथाइ होनोब्लाथ' माने सोलोंथाइया अनेक अनेक माने दं आरोना जेरै जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ जाबाय ओमफ्राय खेलाफोरनि खेला गेलेनायावबो जोंहा सोलोंथाइ मोनो लोगोसे बिदिनो बायदिसिना जेनेबा नों माबा मोनसे मिस्टेक खालाम थां अब्लाबो नोङो सोलोंथाइ मोनो मानो होनोब्ला नेक्स्ट टाइमावहाय नोङो बिदि मिस्टेकखौ खालामनाय नङा माने बेफोरबो मोनसे सोलों सोलोंथाइ आरोना औ ओमफ्राय आरो सासे फरायसाया माने फरायसालियाव थांनानैल' सोलोंथाइखौ लानो हाया जेनेब्ला जोङो इउटुब बा गुगोल बिदिनो मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो सोलों सोलोंथाइखौ लानो हायो बेफोरबायदि आरो ना
औ औ थारैनो
औ
औ बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ होनोबा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ दङ बेफोरजोंनो जोङो मोनसे थि थांखि खानानै लायोबा जोङो गावनि थांखिखौ बा गावनि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनो हायो
औ
आलि आथिखालावथ' दानि मुगायावहाय सासे मोसानायनि बा मोनसे मोसानायनिबो सासे फोरोंगिरि जानो हायो आरो बिनि उनावहाय गेलेनायबा बेफोरबायदिनोबो सासे फोरों फोरोंगिरि जानो हायो आरो बिनि उनावहाय सासे मेथाइ खनगिरि
औ
आथिखालावथ' बेफोरबायदि स्कुल, कलेजखौ खोब नुनो मोनो गोदोनि-गोदोयाव - गोदोनि दिनावसो बेफोरबायदि ओ स्कुल, कलेजखौ खोब खम नुनो मोनोमोन। होननाय खोनानो मोनो आबै आबौनिफ्राय दानियाथ' खोब गामि-गामि बा बेफोरबायदिनो गामि मोनसेयावनो बा बेफोरबायदि खाथि खालायाव स्कुल, कलेजखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो औ बुंनो हागोन हागोन नोंथां
जेनेबा सिगांनि आबै-आबौमोना माने एसे जाम्बा - जाम्बि जायोमोन नालाय माने बेफोर सोलोंथाइफोरखौ माने लानांगौ होननानै एसेबां गोनांथि सानामोमोन। मानो होनोब्ला बिसोरना गोदोनिफ्रायनो माने खामानिफोर मावनाय -मानाय बेफोरखौसो माने बांसिन सानोमोन आरो। जायनि थाखाय सोलोंथाइफोरखौ गोनांथार होननानै सानामोन जोंनि आबै-आबौमोना। दा नाथाय बिदि नंला मानो होनोब्ला बांसिन सुबुंफोरानो मिन्थिसै जे सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै।
औ-औ।
औ जायनि थाखाय एसां बिदि जाम्बा-जाम्बि गैला आरोना माने दङ' ओ दङ' दंनायालाय अब्लाबो माने एसां बिदि गैला आरोना जाम्बा-जाम्बिद्राय गोदो नि बायदि।
औ-औ ओ नोंथां बि दिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां आं नोंथांजों बे ओ फरायसाफोरनि सायाव सावरायनानै आं नोंथांजों गोसोखौ अ नोंथांजों आंङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंनि गोसोखौ आंङो।
औ-औ नोंथां थारैनो।
औ अब्ला जोंनि बे फरायसानि सायाव सुंद'यै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ-औ थारैनो नोंथां।
औ दे अब्ला।